औ खुलुमबाय नोंथां। अ गोजोन मोनाबिलि नोंथां खुलुमबाय आंहाय नोंथांजों बर'आहा बर'फोरनि गेजेराव जेरै दा माइ आबाद मावनानै थांनानै थादों जिउ खुंदों बेनि बागै एसे फोरमायनो नागिरदों माइ आबादनि बाग गै मोरै मोरै मावनाय जायो फोरमायनो हागोनना नोंथां?
फोरमायनो हागोन
अ माइ आबादाहाय जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि थाखाय बे आबादफोरनि मादाव देरसिन आबादहाय बेनि गेजेरजों जोङो माइनिफ्राय मोननाय जेरै ओंखाम बेखौ जानानैहाय जों थांनानै था बे जोंनि गाहाय जाग्रा आदार। बे आबादखौ मावनो थाखाय जोङो सिगाङावनोहाय ओ दुब्लियाव हालेवनानै लाग्रोनांगोन। हालेवखांनायनि उनाव ओ जेरै खारायनानै लानांगोन खारायनानै लाखांनायनि उनाव माइ गायनो थाखाय जोङो ओ खोथिया फोनांगोन खोथियाफोरनि थाखाय जोङो माइखौहाय ओ बसथायाव सोनानै ओ दैयाव सोमनानै दोनहैनांगोन बेखौहाय माइदलि होनो। बे मायदिखौहाय जोङो से हाबथसेनि थाखाय सोमनानै दोनाय जा जेब्ला बेसे सोमनानै दोननायनि उनाव जेरै माइ-माइनिफ्राय बे माइज्लिनिफ्राय गा गाजा ओंखारो अब्ला जोङो बे खारायनानै दोननाय दुब्लियावहाय फोमोननानै बे माइखौहाय जों लाबोनानैहाय ओ आखाइजों फोनानै होनाय जागोन। आ जा एसे जेनेबा रान नानै गौफा मोजाङै जानाय बायदि फुनायाव मोजां जानायनि बायदि बेनि उनाव फोखांनायनि उनाव जों हाय जेब्ला बे खोथिया आ गायजानाय राजानाय जा जागौ मानि बेखौ देरहोनाय जागोन गायहोजानाय टाइम ओ सम जाजासिम होमबा बे समाव जोङो बे माइखौ गायनो थाखाय दुब्लिफोरखौ हालेवनानै लानांगौ जायो खोनादों ना नोंथां औ होनबा बे दुब्लिखौ जोङो हालेवनाय जायो सिगां समावहाय बेखौ हलेवनो थाखाय जोङो मोसौ मोसौफोरखौ मानै जेरै बेखौ हालेवनो थाखाय जोङो नांगाल जुंगाल बिदि बाहाय नुयोमोन नाथाय दा आथिखालावहाय जोङो ट्रेक्टर पावार टिलार बिदि बाहायनायखौ नुनो मोनसै। बे नांगोलजों हालवनाय समाव जों सिगाङाव गोबां सम लानाय जायोमोन नाथाय नाथाय दा ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानैहाय बेखौ दसेयैनो समनि गेजेरावनो हानाय जायो बे हालेवनायफोराबो सिगां जों हालौजेननायखौ मा होनो खारायनाय होनो। बेनि उनाव खारायखांनायनि उनाव जोङो सामार होयो सामार होनो होखांनायनि उनाव जोङो बर' होयो जेब्ला गायनाय टाइम जायो अब्ला बेखौहाय बर' होनाय बुंनाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो बे बर' होनाय समाव जेब्ला खोथिाया फुजानाय जायो अब्ला जों फुयो फुखांनानै जोङो खोथियाखौ जेरै फुनानै जमा दोनायखौ जोङो आखा होनो ओ बे आखाखौनो जोङोहाय जेब्ला गायनोसै टाइम जायो अब्ला जोङो बेखौ औवानि ओ बावखा जों दुब्लियाव लांनानै दोनहैयो। बे माइ गायनायनि सिगां जों बे दुब्लिखौहाय आलिखौ खोनानै लानाय जायो जाहाथे माइनि बे माइयाव दैफ्रा मोजाङै थायो आबादफ्रा मोजां जानायनि थाखाय बिनि थाखाय जों आलिखौ सिगाङाव दानग्रोनाय जायो दानखांनायनि उनाव जोङो फोनानै लायो आलिखौ बेनिफ्राय जोङो माइखौ गायनाय जायो माइखौ गायजेननाय था खाय जोङो सिगाङाव नोहाय ओ जायगा लायै जायगा आलदा आलदा नेम बाहायनाय जायो सोरबाबा माइनि दुब्लियाव गायजेनखालि मैथा बिफां गायहैयो बेहाय गजरा फाथै जरा होनानै खुलुमहैयो आरो खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों।
बेनि उनावहाय ओ सोरबाबा बे खोथिया आखा फास गायजेननायखौहाय न'आव थाव गुबै लांनानै थाव गुबैजों फुननानै गायदेरनाय जायो गायखां जोबनानै जेब्ला गायनाया जोबोनो हमो अब्ला जोंनि बे माइ गायनायाव जोङो मोनसे रंजा थाइ फोरबो बायदि मोनसे नांगाल जांग्रा होननायखौ फालिनाय जायो। मिथिगौना नोंथां
औ खोनानो मोनदों नोंथां बाट आङो मोजाङै फारसेनिफ्राय बेफोरनि बागै मोजाङै मिथिजोबा नोंथाङानो सावरायलांदों दे
अ बे माबानायावहाय जोङो जेनेबा जाय गामिनिफ्राय जेनेबा न' खाथि खाथियाव जाय सुबुंफोर थायो बिसोरखौ ज' लिंनानैहाय ओ लिंनानैहाय बेहाय गायनाय ज' गायलाय लायनाय जायो बेहाय जानाय लोंनाय जेरै ना दा ओ अमा बेदर जौ बिदि दोननानै रंजानानै गायलायलायनाय जायो आरो रंजा खुसि जेब्ला जों गाय खां जोबगोन अब्ला जोङो माइखौहाय ओ मोननोसै समाव जेनेबा बिबार बारसुनाय फिथाइ थायनाय समाव जोङो मोनसे माइनि फोरबो फालिनाय जायो। बे फोरबोखौनो जों कार्तिक आसार सावनाय बुङो कार्तिक आसार सावनायावहाय दोङो आलारि बाथि सावनाय जायो बेखौहाय जेवारियाव खुन्दुं आवाजों थाव गुबै होनानै सावनाय जायो नङाबा खायफाबा ओ गन थुनानै थाइगिर बिखङाव जेवारि सावनाय जायो जेरै ग्रेननो थाव आरो ओ खुन्दुं आवा होनानैहाय बेजों लोगोसेनो बर' आइजो फोरा खानायखौ हसारनानै बे दुब्लि बारियावहाय गनसा नङाबा जेवारि लानानै थाव गुबै फुननानै बे ओ माइ बिदां फोरखौहाय बुसिनानै होनाय जायो जाहाथे माइआव बानाय एम्फौ एनलाफ्रा खारो। होननानै बेखौ बुस्रिखांनानै ओ जाहाथे माइया मोजां जायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला माइया मोनगोन बेखौहाय जोङो हानाय, हानाय जायो बेखौ जों खासिजों हायो हाखांनायनि उनाव जोङो दाथ' आथिखालाव जोङो खासिजों आखाइजों हायालासिनो दा मेसिनजों हानायबो नुनो मोनसै खोनादों ना नोंथां? औ बिनि उनाव जों हा खांनानैहाय जोङो न'आव लाबोयो न'आव लाबोनानै जोङो बेखौ मारा होनाय जायो बे मारा होनाय खौबो जोङो मोसौजों होयोमोन सिगाङाव नाथाय दा मेचिनफोरजों होनाय नुसै। न'नि न'आव मारा होनायखौ जोङो मोसौजों होनायखौ जोङो माइ माराखौ मा हुखेनजों खायो बिनि उनाव खायखांनायनि उनाव खान ओह खा-खायखांनायनि उनाव जोङो बाव होनाय जायो बे माइखौहाय। सिबनाय सिबनाय जायो बेनि उनाव जोङो माइफोरखौ मोजाङै फोराननानै थिखांनाय जायो। उम माइ आबादनि गेजेरजों जोङो फाननानैहाय गोबां रांबो आरजियो न'खराव संसार जानायाव गोबां मुलाम्फा जायो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा बुंनो हासिगोन।
जोंनि जे सोलोंथाइयाहाय समाज सोलायनायाव माबायदि ओ बिहोमा होयो बा माबायदि हाबा मावो बेनि सोमोन्दैसो आङो नोंथांनि एसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ' दे सावरायनो हागोन।
औ जों दा सोलोंथाइ होनना बुंब्लाथ' मिनथिखायो सोलोंथाइयादि आथिखालाव माबायदि गोनां सोलोंथाइ गैयाबा सुबुं मानसिया थावरिना थानो हानायानो गोब्राबसै। मानो होनबा आथिखालाव सोलोंथाइ खौसो जोबोर गोनांथि होबाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों जिउनि जोंनि जिउ खुंनाय लामाया जिउ खुंनाय राहाया जोबोद गोरलै जायो। मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ गोनां जाब्लासो सासे सुबुङा समाजावहाय मोजाङै सोरांनि लामानि फारसे ओ गावखौनो जौगासारहोलांनो हायो। गावनि मावनांगौ हाबाखौबो मावफुंलांनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला दानि जुगावहाय जोंना ओ बिरोंदामिन बायदि रांखान्थि बायदि बेफोरबायदि बिथिङावहाय गोबां जौगासारबाय। दा बेफोर जौगासारनायाबो जादों होनना बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जादों। सोलोंथाइ गैयाब्ला बेनिखायनो जों बिसोरजों ओ स-समान खारफानो हाया बायदि बेनिखायनो जों समान खारफानांगौब्ला जोंनो सोलोंथाइखौ जोंनो नां थारगोन आरो मानो होनना बुङोबा जोङो जोंनाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ गामिफोरावबो माबायदि गाज्रिया आसारखान्थि, खोमसि फोथायनाय बायदि थौले गोसोनि साननाय फोरनि सानस्रिफोरखौनो लानानै जोंनाहाय गामि गामि माबायदि रायजो खुंबोयोमोन माबायदि ओह बेफोर आसार खान्थिफोरखौनो नेम खान्थिखौ लानानै माबायदिहै ओ खस्थ'यै जिउ जिउ खुंबोयोमोन जेरै आसारखान्थि बायदिसि नाफोथायनाय हिनजावफोरा मोखां खोनथिनो मोना बायदिसिना गोबां उन्दै बैसोआव हाबा होनाय बेफोरबायदि गोबां नेम खान्थि आसार खान्थिफोराथ' दङमोन नोंथाङाबो खोनाखादों जानांगौ। बेफोर आसार खान्थि फोरा दा सोलायबोनोब्ला आरो सोलायबोदोंब्ला खालि सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो सोलायबोदों। बेनिखायनो सोलोंथाइया गोनांथार जाहाथे बैफोर खोमसि फोथायनाय ओ आसार खान्थिफोरखौ जोङो सोलायनोब्ला सोलोंथाइ नांगोन मानो होनो सोलोंथाइ गैयैनि खोथाफोरखौ सानस्रिफोरखौ सुबुंफोराबो फोथायनो नागिरा जेब्ला नों सासे सोलोंथाइ गोनां जागोन अब्लासो नोंनि खोथायाबो माने बे सेन गोसा जागोन। नङाब्ला नों थार खोथा बुंदोंब्लाबो नों सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंनि खोथाखौ रावबो बेसेनानो होनाय नङा। बेनिखायनो खोमसि फोथानाय बायदि आसार खान्थिखौ फोसाबनो थाखाय जायगाखौ फोसाबनो थाखाय समाजखौ फोजाबनो थाखाय जोंना सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो सोलोंथाइया थाब्लासो जों जों माया मोजां माया गाज्रि माबायदि हाबाखौ मावोब्ला मोजां जागोन जों बे फोरखौ साननो हानाय गोहोआबो जोंना बांबोयो। लोगोसे बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो रांखान्थि बिथिङावबो जौगायो। मानो होनना बुंबा सोलोंथायाइ लानानैथ' जों साख्रि बाख्रि मावनो हाखायो। बेनि अनगायैबो साख्रि बा ख्रि मावनायनि अनगायैबो खायसे जोङो आबाद मावनानै जायो फालांगि खालामनानै जायो, गोबां बायदिसिना खामानि मावनानै जायो। बेफोराव सोलोंथाइया बां सिन माने साख्रिनि थाखायल' नङा बेफोरावबो सोलोंथाइया गोनां, बेजोंसो जोङो सोलोंथाइजोंसो बेफोर हाबाफोरखौबो जों मावनो हायो। जेरै माबायदि रोखोमै आबादखौ मावो अब्ला जोंना आबादा साबसिन जागोन बेसेबां हायावहाय बेसेबां जोङो आबाद मावगोन माबायदिहाय जोङो बे फार फालांगियाव बेसेबांनि जोङो फानबाथाय जोंहा मुलाम्फा थागोन बेसेबां दोननांगोन बेफोर गासैनिबो सानखान्थि हिसाबफोराहाय जोंना सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंना गोरलै जानानै फैगोन आरो रोंगोन आरो जों। बेनिखायनो बेफोर फरायनाय बेयाव साख्रि बाख्रि लानायावल' नङा बेफोरबायदि हाबाफोरावबो रांखान्थि बिथिङा आरजिनायावबो सोलोंथाइया जोंना माने हेफाजाब होयो आरो। दा बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंना जिउ खुंनाय राहायाबो गोरलै जायो। लोगोसे जोंना सोलोंथाइया मा जादों धोरोम नाया आथोन नाया राव नाया धोनि गो रिब रावखौबो नाया बेफोरबायदिनि सिमाखौनो फारागथिखौनो फोजोबनानै होयो। सोलोंथाया मानो होनना बुङोब्ला नोंहा जुदि सोलोंथाइ दङब्ला नोंहा जुदि रोंगौथि दङब्लाथाय नों समाजाव जि खामानियानो जा नोङो जि साख्रि लानो थाङा मानो नों नोंनि रोंगौथिनि गेजेरजोंनो लानो हागोन बेखौ नोङो बिहा असमिया बियो गुबुन हारि होननानै रावबो बासिनो हाया बियो गोरि ब बिनो साख्रि होआ बिनो बे हाबाखौ मावनो होआ होननानै रावबो बुंनो हाया। नोंहा सोलोंथाइ दं नोंहा रोंगौथि दङब्ला नों बेखौ हेंथा गैया सासे नोंहा नोंनि मावनो लुबै नाय हाबाखौ मावनो हागोन आरो सोलोंथायाइया माने समानखौ लाबोना होयो आरो। लोगोसेनो खायसे रायजो फोराव बाहायसे गामिफोराव नुयो आइजोफोरखौ सोलोंथाइ होआ माने हौवाफोरखौ बां बांसिनहाय सायाव दोनो खामानि दामानिफोरावबो हिनजावफोरखौ न'नि खामानि मावनाय बाहेरायाव खामानि मावनां मोना साख्रि मावनो मोना बेफोरबायदि गोबां फोथायनायफोरा दङ दा बे फोरखौ जोङो फोथायनायखौ फोजोबनो बेफोरखौ जों हिनजावफोरखौबो ओ समान मोनसे हौवाफोरजों समान माबायावहाय जायगायाव लाबोनो थाख खाय जोंहा मा सोलोंथाइखौ नांथारगोन सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों हौवा हिनजाव बेफोरखौ समान खालामनो हागोन जेरावहाय दा आथिखालाव नुयो हिनजाव फोरा बांसिनै सोलोंथाइ लानानै गिदिर गिदिर साख्रि मावदों गिदिर गिदिर खामानि मावगासिनो दङ बेफोर गासिबो जोंना सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जादों। बेनिखायनो मोनसे आथोनारि समान खौ लाबोनोब्ला जोंना सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो नोंथां लोगोसेनो सिगांफोरबोथ' मिथिगौ जेरैहाय ओ बुंनो थाङो ब्ला जोंनिया गोदो सति सावनाय दंमोन हिनजाव हौवा थैब्लाथाय हिनजावखौ सावफानाय बेफोरथ' जोबोद गाज्रि मोनसे खान्थिमोन गोथां गोथाङै सावफानाय जायोमोन दा बेफोरबायदि खान्थिफोरा जोंनाहाय जिर गोर राम महन रायमोननि नाजानायावहाय सोलोंथाइनि गोनां बेफोरबायदि सोलोंथाइनि सानस्रिफोरजों नाजानायनि थाखायसो बेफोरखौ सोलायनो हाब